औ - औ नोंथांङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां आंनि कारेन्टखौ नोंथांङा रोखायै खोनदों ना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांङा दा माबे आयदानि सायाव सावरायनो सानो
औ आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा सम दंङो ना
औ दङ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागो फोरबोनि बागै सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां दे नोंथाङा एसे बुंग्रोना होदो नामा
अ अ औ नोंथां ओ बै सागो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जिहेथु जोङो गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने बै सागुखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरोोना
औ
जोङो बैसागोखौ मोननै बाहागो खालामनो हायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो आरो जोङो गिबियाव जोङो मोसौ बैसागुखौ लाग्रोनाय जायो ओ बेहाय जोंहा मोसौ बैसा सागुआव मोसौखो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव सान सप्ता खालार बेबायदि दिनाव जोङो थुखैनाय जायो आरोना जोंहा मोसौ थु खिनायनि मोसौ थुखैनायावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ-सामथाय नांगौ जायो आरो ओ जोङो बेखौ माने ओ जाय दिनखालि मोसौ थुखैयो माने बिनि सानसे सिगाङाव माने जोङो गासैबो नांनाय फिथाइ-सामथायाइफोर खौ जोङो माने बुथुमना दोनफायखायो आरो जेरैहाय ओ फान्थाव दिग्लि लिटि थाराय हालदै बेबादिनो पाइनालाव बेफोर फिथाइ-सामथाइफोरखौ आरोना
औ
बिनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालिहाय जोङो मोसौखौ थु खैगोन जोङो बे दिनखालि माने जोङो ओ फुङावनो सि दुगैस्रां लोबस्राङै माने मोनसे आयजेंआव सुनानै हाना लानाय जायो आरो ना ओ जेब्ला बेखौ जोङो ओ हाखाङो हाखांनानै जोङो बेखौ औवानि आरूं जिरना बा बिखौ जोङो ओम फिसा फिसा हानानै बेखौ जोङो बायदिसिना मालाफोरबो सुना माने जोङो मोसौ ग'लिनि उखुम बायदिसिना न'नि दरखं बेफोराव जोङो थेबनानै दोननायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ
बेजों लोगोसे जोङो मोसौखो फोथाराव लांनाय समाव जोङो दिग्लि लिटि धानायजों जोङो बुना लाङो। खौ फोथाराव मानो बुना लाङो होननाय जायोबा जोङा माने मोसौ फोरनाव माने जेन बेमार आ फोरा सोमजिया बेनि थाखाय जोङो माने दिगलि लिटि बिलाइ जों मोसौ खौ बुनाय जायो आरो बे बोसोराव ना बोसोरसेयाव खेबसे
औ नोंथां
जोङो मोसौखौ जोङो फोथाराव लांनानै जाम्फै बा दैखर ओ बेबायदि फुख्रि नाला बेफोराव जोङो दैमा-दैसाफोराव जोङो थुखैहैनाय जायो आरो जोंहा मोसौखो थुखैनाय समाव जोंहा गोबां बेबादि गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा माने खुगा मेथाइ दंखायो आरोना जेरैहाय लाव जा फान- जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बियो जोंहा माने गोदो गोदाय आजै आजौ जौ मोननिनि समनिफ्रायनो जोंहा माने बेफोरबायदि खुगा मेथाइया माने सोलिबोगासिनो दङ' आरो
ओं नोंथां
औ बेनि थाखायनो माने जोङो बेखौहाय जोङो खननाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखो जोङो फोथाबो फोननाय जायो फोथाखौ जोंहा साराय एबा ओ थौ एबा खान्थानिफ्राय जोङो माने ओ हांगारखौ हल'नानै जोङो बेखौ थाव गुबै फोननानै माने ओ बेबादिनो औवाखौ मोनथाम बिबार महरनि खामना बेखौ जोङो बिनि मोदोम गंसे बा खाफालफोराव जों फ'था बुथुमनानै फाख्रा खालामनाय जायो आरोना
औ
मोसौनो बे फोथाखौ मानो फुननाय जायो हबा जोंहा गोदो गोदाया जैया जसयनिफ्रायनो जोंहा मोनसे फोथा फोथायनाय दङ जे जेब्ला बिगुमाया मोसौखौ अरन बारि बा हाग्रा बारिफोराव हगार हरो अब्लानिया मानोे मोसा लख्राफोरा जानो नागिरोमोन जेन बेखौ बेफोरबायदि फथाफोर नाहरबा जाया बेनि थाखाय माने जोंहा गोदो गोजाय आजौ आजौ मोना माने बेफोरबाददि हुदाखौ खालामबोदों बेनि थाखायनो माने जोंबो दासिमहालागै मोसौ थुखैनायाव बेफोरबायाददि हुदाखौ बाहायबोदों आरो ना
बेजों लोगोसे जोंहा आरो मोसौखौ जोङो थुखैखांनानै मोसौ मोसौनि फागाखौ जोङो माने बे बोरायखौ गार बावो एबा गारहरनानै जों माने गोदानै फागा बेनो लगायनाय जायो आरो एबा गोदानै दुरुं होनाय जायो आरो ना
औ नोंथां
बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनाय दिनखालिनो जों जोंहा गोखा गोखै मैगं थाइगं जानाय जायो आरोना
औ
जेरै मिथिंगायाव मोननाय जायखिजाया मैगं थाइगं गासैखौ माने सेजौ सेथा मैगं थाइगं थाइगंफोरखौ बुथुम बुथुमनानै जों माने जानाय जायो बे जेरै दिंखिया खुंखा खार खारौ खान्दाय बिलाइ दिंखिया फस्ला बेफोरखौ जानाय जायो आरो बेफोरखौ मानो जानाय जायो होनब्ला जेन जोंनि देहा सोलेरफोराव माने बे बोसोराव बेमार आजार सान फोरा सोमजिया माने बेखौ फोथायनानै जों माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जानाय जायो आरो न नोंथां
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौखौ माबादिहाय थुखैनाय जायो नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंहनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो मोसौ बैसागो खौ फालिनाय जायो दा जोंनि जायगायावबो दा बैसागो मोसौ बैसागोनि दिनखालि जोङो मोसौ बैसागोनि सानसे सिगाङाव नांनाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमना लायो जेरै हालदै फान्थाव खुमब्रा बेनिफ्राय दिगलिलथि थाराइ ओ थाराइ लाबोमोनना
औ औ थारायफोरबो होनाय जायोमोन
बेबायदिनो नांनाय मुवा बेसादखौ जोङो लाबोनानै बेनि उनाव जोङो जग खालामना दोनखायो सानसे सिगां बिनि उनाव जोङो बिनि अखानायै फुनावनो मोसौ बैसागो जेब्ला जायो अब्ला जोङो बै लाबोना दोननाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुस्रानानै बेनि उनाव बे खौ हानानै बेनिफ्राय औवानिफ्राय बानायनाय आरुंजों जोङो मोनबा बा मोनद बेबायदि जोङ मालाबानो माला सुयो बे बे फिथाइ सामथाइजों बेनि उनाव जोङो हांगारजों हांगार आरो थावजों गलायनानै फथाखौ फथखखौ बानायनानै लायो बेनि उनाव जोङो मोसौनाव फुननानै होयो नोंथाङाथ बुंदों जे गोदो गोदाय जे मोसा लख्राफोरा मो मोसौफोरखौ जानो हायैनि थाखाय जोङो बेखौ फोननाय जायो होनना आं आंथ बेखौ मिथिफेरामोन नोंथांनिफ्राय मिथिनानै
औ औ औ नोंथां
मोनबाय आरो सोलोंनो मोनबाय गोदान बेसाद बे जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां हाग्रानि जुनारफोर फैयोमोन मोसौफोरखौ जानो जा होनांगौ दाबोथ'
औ
बोरमाफोरखौ जायआानो जानांगौ बेपुटारफ्राव खायसे खायसे जायगाफ्राव फोननानै दाथ' गोदो गोद गोबां जाय दैमा दैसाफोराव थुखैयो गोबां सुबुङानो न'आव मथरफोरजों थुखैयो आवगोलनि थुखैयो
औ नंगौ
दैमा दैसा बिनि उनाव बिनि मोसौनि गानग्रा होग्रा दिरुंखौ सोलायनाय गोदान दुरुं खाहोयो आरो बेनि उनाव
नोंथांमोननि सोलाव नोंथांमोननि औ औ
बै हानानै लानाय
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ बेनि उनाव जोंनिया औ खोनादों नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो मेथाइ मेथाइ खनो आरो जेरै बै हानानै लानाय मैगंखौ सारनानै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरलांबाय था होनना बिदिनो जोंनि जायगायावबो मेथाइ रोजाबो गासिबो जोंबो बेखौ गाराखै बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दुब्लिथिं हगारनानै हरो बे सानखालि ओं बेबायदिनो फालियो जोंनाथ' बैसागो होनना बुंब्ला रंजालि बैसागु
औ औ नोंथां